हेल'
औ खोनादों ना?
अ खोनादों मा
औ ओ नै दङ ओरैनो
अ नोंथाङा जुदि ओरै नो दङब्ला नोंथांजों दसे
उ
सावराय लायनो होननानै सानदोंमोन आरो दा नोंथाङा दसे
औ औ औ औ हागोन दे।
दा जुदि नोंथाङा आंनो दसे सम मोनो हायोब्ला आं बेखौनो नोंथांनियाव मिथिनानै जोंहा बर'नि मोनसे मोजां जामुं सबायजों साम' ओंख्रि बे खौ नोंथाङा जायो जानांगौ आरो जायोब्ला माबायदि जानो थाखाय माबायदि मो-मोजां ना माबायदि आरो सबाइजों साम' ओंख्रिखो माबोरै संनाय जायो नोंथाङा इखो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो मानि नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जे आं बे
औ हागोन ओ सबाइजों साम' ओंख्रियाथ' बर'फोरनि जोबोद आंगो एबा मा होनो जोबोद आंगो ओंख्रि ओ सबायजों साम'खौ संनायाव ओ गिबियाव साम'खौ मा होनो ओ हाथायफोरनिफ्राय बायनानै बा दैनिफ्राय गुरनानै लाबोनांगौ जायो ओ बिनि उनाव साम'खौ हरसे सोमनानै बेखौ दाखोन गारनानै मा होनो बिनि खिथुखौ मोजाङै दानसनानै लानाय जायो ओ बिनि उनाव बेखौ खौ मोजाङै सुनानै सबायजों सङो आरो ओ सबाइखौ गिबियाव खारैजों रुग्रोनानै लायो बेनि उनाव मोजाङै रुयोब्लाथाय सबाइखौ एवनानै मा होनो सामखौ एवनानै सबयाव होनानै सङो आरो ओंख्रिखौ।बेबायदिनो सबाइ ओंख्रियाथ बयनिबो आंगोखा बेनिखायनो बरफोरनि बे मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बायदि होननानै बुंनो हायो आरो सबाइ ओंख्रिखौ
औ
ओ नोंथांमोननिथिंबो जायो जानां गौना
औ जायो जानाया सबाइ जों साम' ओंख्रिखौ आंबो जाफेरबाय गोथावानो मोनो दा नोंथांमोननि न' न'खराव बांसिनै संफ्लेबाय थानाय जायो नामा सबायजों साम ओंख्रिफोरखौ
ओ सबायजों साम' संनो थाखायथ' एसे समबो लायो गोबावबो लायो आरो सबाय आरो सामफोरखौ एसेबां खाथि खालायाव मोनबाय थानाय जाया बेनिखायनो सानफ्रोमबो जानाय बेबायदि हुदा गैया आरो माने जु बिदि सामफोरखौ मोनबाय थायोब्ला जानांगौ सानफ्रोमबो एसे एनै खाथि खाला जाबाय थानाय जागौमोन बेनिखायनो मास मोनसेयाव खनसेफोर बा मास मोननैजों दान मोनसे मोननैजों खनसे बेफोरबायाददि जानायखौ नुनो मोनो आरो ओम
नोंथाङा जि बुंबाय आरो नोंथाङा अ ओ
ओ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनासै ओ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनासै खनसे बुंफिनलाय
सजों सबाय ओंख्रि दा नोंथाङा बे सामजों सबाय ओंख्रिखौ संनो रोङो नामा आरो
दिनैसिमथ आं खनसेबो ओंख्रि संफेराखै बिदिखौ गुबुन ओंख्रिफोरखौ संदों अब्लाबो आं बे सामजों सबाय ओंख्रिखौ संफेराखै आरो दिनैसिम
अ
ओ नोंथां नोंथांमोननि खाथि खाला बेफोरबादि ओ सामफोर मोननाय जायगा बिलोफोर खाथियाव दङ नामा औ
अ जोंनियावथ दायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैमा बोहैनाय दं दा आरो बिदि हाखरफोर दङ जोङो बांसिनानो दैमा बोहैलांनायाव जोङो साम नागिरबाबो मोननो थांलिया दाना गोदोनि समाव जोंहा गोबां मोननाय जायोमोन आरो जोंहा जे हाखर हाला दङ बेखिनियाव थाङोब्ला जोंहा एफा एनै सामफोरखो मोनो
औ
बुथुमनानै जोंहा लाबो ओ फुं संनानै जाफैनो हायो सामखौ
औ औ
आंबो सबायजों साम ओंख्रिखौ जानोलाय जोबोद गोथाव मोनो नाथाय सामखौ आङो गोबां बिबांनि जानो हानाय जाया आरो
औ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ जे साम ओंख्रिखौ जायोब्ला मेगननि जा नुथाय गोहो बे एसे बारायो होननाय बेयो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों आंबो बेबादिनो खोनाबोनो मोनदों आंबो सानो साम जानायनि गेजेरजों गोबां अनसायफोराबो फोथायो आरो बुङो जे मेगननि नुथायाइ गोहोआ बारा जायो ना आंबो सानो माब्लाबा समाव साम' जानायनि गेजेरजों जोंनि मेगननि नुथाय गोहोफोरा बाङोबा आंबो फोथायो आरो बे बाथ थ्राखौ दा नों थाङा मा सानो?
ओह जोंनिथिंबो जेनेबा जोंनि जा आबै आबौमोन बिसोर गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनाय बायदियै आं जोंबो फोथायनाय मोनो आरो माने साम' ओंख्रि जायोबा जे मेगननि नुथाइ गोहोआ बाङो बेनिखायनो गोबां इदिनो बोसोरसेयाव खनसे बा खननै बा खनथाम बेफोरबायदि साम' ओंख्रि जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ दा जोंहा खो-खोनानो मोननाय बायदिब्ला ओह बर'नि माखासे जामुंफोरा जोंहा जि आइ टेक मोननो हादों दा बेफोरनि गेजेराव जोंहा सबायजों साम' ओंख्रिया जायगा मोनदों ना मोनाखै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओह बेखौथ' आं थारै बुंनो हाला नाथाय जि आइ टेक मोननाय ओंख्रि होनोब्लाथ' जों माखासे अनला ओंख्रिफोरासो मोनदोंमोन नामा ना सबाय ओंख्रिबो मोनदोंमोन आं एसे गोनो गोथोआव मोनबाय। नोंथाङा मिथियो नामा जे सबाय ओंख्रियाबो जि आइ टेक मोनबाय नामा?
अह बे बाथ्राखौ आंबो बांद्राय सियर नङा । बांद्राय मोजाङै मिथिजोबा माखासे जामुंफोरा मोनदोंब्लाबो
औ बर'नि माखासे दोरोङारि जामुंफोरा जे जि आइ टेक मोननो हाबाय बियो जोंनि बर'नि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
ना
आरो जोंना जुदि बे सबायजों साम' ओंख्रिया जि आइ टेग मोननो हा-हायाखैब्लाबो उननि समफोराव मोनफुंनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै आरो आं सानो आरो
औ मानो होनोब्ला जि आइ टेग मोननायनि गेजेरजोंसो मा मोनसे हारिनि माखासे हारिमु आरो बिसोरनि गासैबो आसार खान्थिफोरा जौगाखाङो ना नङा होमबा?
औ नंगौ।
दा जोंनि बर'नि ओंख्रिफोराबो जे जि आइ टेग मोननो हालायबाय बेसे गोग्गाथाव बाथ्रा मुलुगनाङैनो जि बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै सिनायजाबाय बेनि थाखायनो सोरखारखौबो जों रोजा रोजा साबाय खर होनांगोन आरो दा नङा होमबा?
औ होनांगोन। सबाइजों साम' ओंख्रि संनायाथ' माबोरै संनाय जायो बेफोरखौथ' जों सावरायबायानो। दा बे सबायजों साम' ओंख्रि संनायाथ' ओस जोंहा गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव माबायदि अनसायजानाय मोनगोन बेफोरखोसो आं मिथिनो लुगैबावदों नाथाय नोंथांनियाव।
औ सुबुंफोरजों अनसायजानाय होनोबाथ' आथिखालाव माने मा होनो सबायजों साम' ओंख्रिखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो गोबां अनसायनाय खालामसै।मानो होनोबा आथिखालाव गोबां गिदिर गिदिर हटेल एबा गिदिर गिदिर दखानफोरावबो बेफोर बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मोननाय जासै मानोना बेफोर ओंख्रिफोरा जोबोद गोथाव होननानै बुङो आरो गुबुन हारिनि मानसिफोराबो। ओह होनब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायाबो एसे जोबनायनि लामायाव फैबाय नङा होमबा नोंथां? बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' जासिगौमोन नामा? औ नों थांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
नोंथांनिसि मबो दसे सम आजों सावरायफानो थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। आंनि
औ औ
एसेयावनो लाखिथ'नोसै।
औ जागोन दे।
औ दे।